हालौ
हेलौ औ खोनाबाय ना नोंथां?
औ खो
औ खोनाबाय अ आसा नोंथाङा दायो फ्रियाव दङ ना?
औ दायो फ्रियावनो दङ
आ औ दे बिदिब्ला नोंथांजों औ आङो जानाय आदार बिनि सायावहाय बा जानाय आदारनि सोमोन्दै नोंथां नोंथांजों एसे रायज्लायनो सानो
औ
मोनदोंमोन एबा बेनि थाखाय सम होनो हागोन ना?
औ हायो हायो।
हायो हायो। थ' बिदिब्ला आं बुंनि माखासे जानाय आदार
उम
इंलिसाव बेस नन बसनानै जोङो बसनो बुङो। जानो मोजां मोनो सोरबा बायदिया बेस जानो मोजां मोनो ना? बेयाव गोबां फारागथि थायो दा जानाय आदार होननानै बुङोब्ला मैगं थाइगं थाइगं फारसेथिं ना बेदर बेनि स हायावहाय नोंथाङा बबे मोनसे खौ साबसिन मोनो जेन'बा जानो आरो बबेबायदि मैगंखौ जायो अब्ला गा आखाय
उम उम
मैगं हागोन नामा?
औ नोंथांनि भइसआ एसे एसे नांथा नांथा जादों अब्लाबो
औ दे आं नाफो दोंमोन नानिखौ ओमफ्राय आंनिया एसे नां नांथा नांथा जादोंमोन।
औ ओ जानाय आदारनि सायाव जोंङो
ओरैनोथ' जोंङो मा होनो बेदरफोर जायो गोबां सुबुंफोरानो जे गोबां मानसिफोरानो बेदर जायो बेदरखौ आ जानाया आंबो जायो किन्थु आं उम बेराद खम जायो आरो मालाबा मालाबा बिदिनो बांसिनानो जाया आङो मास मोनसेयाव खनसे खननै बेफोरल' जायो आंनि बेदर जानाया बांसिनानो दा जोंङो जानाय आदाराव बेफोर गासैबो बो ओ थिंफोरखौ नायोब्ला जोंनिया माने बांद्राय बेदर जानायफोरा एसेबां मोजां नङा। ओ गोथां मैगंफोर ज जानो हायोबा साबसिन ओ दायोथ' मैगं थाइगंनि बोथोर मोजां मोजां मैगं मोनो दा दा बायदि बोथोराव दा बेदर फोर खौ बांद्राय जाबाय थायालासे हा हा आह मा होनदों नोंथाङा? औ मा होनदोंमोन नोंथाङा?
अ नै दासो खोनाफिनबाय आवासा भ'इसा एसे ब्रेक जादोंमोन नोंथां। अ दायो एसे दहायनि नों बुंनाय बाथ्राखौहाय बुंफोरनानै खोन्थाफिननो हागोन दा एसे
ओह अ अ ओ जोंनो ओ सुबुंफ्रा मानसिफ्रा जोंनि मानसिफ्रा माने गोबां मानसिफ्रानो बेदर जायो नालाय ओ दाबायदिस सम व जोंनिया माने दाब मैगं थाइगंनि बोथोर गोबां रोखोमनि मैगं मोनो दायो दा आंनि साननायाव
आंनि साननायाव माने बांद्राय बेदर जानाया मोजां नङा
आंबो बेदरखौ आंबो जायो जानाया खिन्थु आ एसेबां बुरजा जाया आरो बिदिनो मास मोनसेयाव खमफा खननैल' आं बेदर जायो आरो बेदर जाद्रायि नङा जायो। खिन्थु एसेबां बिदि जालाबायनो आं मो जां मोना आरो खिसुमान बेदरफोरखौ आं जानो सुखुवा ओंखायनो आं बारा बेदर जानायफोर जाया दा मा ओ आंनि साननायाव ओ बांसिन गोथां मैगंफोर जानो हायोबा मोजां आरो गावनि देहानि थाखाय गावनि आदथि दायो गरम बोथोरना गरम बोथोराव गोबां ओ माने प्रटिनफोर नांगौ जायो माखासे ओ माहोनो देहाफ्राव बेमार आजारफोर थानायफ्रा गं गोरोम गोलोम बोथोराव माने सिखांनो नागिरो बैफोरनि थाखा माने फ्रेस मैगंफोर जानाया जोंनि थाखाय मोजां आरो दा आ जोंहा बरफ्राथ जोंहा गोबां मैगंफोर दंखायो जोंनि दोरोङारि मैगंफोर बेफोरखौनो बांसिन जानाय जायो आरो आंनि बेलायाव दा बेफोर जानाय लोंनाय गासैबो बिथिंफोरखौ नायोब्ला ओ जोङो बेदरफोरखौ जानांगौ खिन्थु इसेबां नांगौनि बारा जायैआनो मोजां होननानै आं सानो आरो ओ बांसिन बेफोरखौ जानांगौ माने जाय ओ फ्रेस मैगं थाइगंफोर जानो हायोबा मोजां। दा बेफोर गासैबो बिथिंफोरखौ नायनानै आ जोंनि मानसिनि देहायाव माबायदि ओ मैगं थाइगंफोर जायोब्ला मोजां आरो बेदरफोरा माबायदि ओ इफेक्ट खालामो जोंनि थाखाय आरो बेद'रा माबायदि ओ हेफाजाब होयो ओ माबेबा समाव बेद'रा हेफाजाबबो होयो माबेबा समाव एफेक्टबो खालामनो हायो इदिनो मैगं थाइगंफ्राबो दङ दा बेफोर गासै बिथिं गासैबो बिथिंफोरखौ नोजोर होनानै नोंथाङा एसे माने बुंफोरना होनो हा
एसे माने बुंफोरना होनो हा औ हागोन नोंथां ओ बिनि सायावहाय एसे मोनथिनाय आंनि मिथिनायखौ आं नोंथांनो फोरमायना होनि ओ जेन'बा फ्रायानो जोंनि बफ्रा औ मैगं थाइगं जानायजों लोगोसे ना बेदराथ' कम्पालसारि होननानैबो बुंनो हायो सोरनिबा थाखै। दा नोंथांनि फोरमायथिनायाव दं मोनथिनो मोनबाय नोंथाङा बांद्राय ना बेदरखो इउस खालामा ओ मोजाङानो ओ जो बिनि बिथिङावहाय गोबां गुबुं हारि बा जोंनि हारियावबो दङ सोरबा बायदिया कमसारि ना बेदरखोनो जा जाखायाना दा नोंथाङाथ' जाद्रायिबो नङा एसे जायो जाहै बिबाद दारजों लोग गोसे गोबां मानसिफ्रा बुङो आर रो ना बेदर आयोब्ला गोबां प्रटिन मोनो गं थाइगंनिसिम प्रटिन मोननो हायो होननानै फ्रायानो बुङो आरो नाथाय
बेखौहाय जोङो माखासे बिथिङाव नोजोर बोनानै नायोब्ला ना दर जेसेनो जायो इसेबां देहानि थाखाय खहा होननानै जों बुंनो हायो आरोना मानो होननानै बुङोब्ला ना बेदरखौ दोगोन खालामनो थाखाय जोंनि देहायाव थानाय माखासे अंगफोरहा माने गोबां सम नाङो नाथाय जाखांनायनि उनाव जोंहा माखासे रुल्सफोर थायो साइन्सनि बादिब्ला। जाखांनानै जोङो जाखांनायनि आदार जाखांनायनि उनाव बेसे घन्टानि उनाव दै लोंनांगौ। बिनिबो मोन से सम दङ। आरो आदार जाखांनायनि उनावहाय बेसे घन थानि उनाव उन्दुनांगौ बेनिबो सम दङ नाथाय आदार जाखांनायनि इयुनावहाय बेफोर दै लोंनाय बा उन्दुनाय बा जिरायनाय बिनि माखास नियमफोरखौहाय जों सुबुं माहारिया बांसिनानो समनि आंख खालावहाय माने मा होनो फल खालामनो हाया आरो।
ओ ओ।
ना बेदर खौ जायोब्ला बांसिन एसे साइन्सनि बाददियै फल' खालामनो गोनां आयदाफोर दङ नाथाय मैगं- थाइगं जायोब्ला देहानि नि थाखाय इसेबां अंग -अंगहानि माने खहाफोर गैया मानो मैगं थाइगं आव बेबादिनो गोबां केलसियाम प्रटिनफोरखौ जोङो मोननो हायो। जेराव जोङो हमनानै ला ओ जिखुनु मोनफा- मोनफा आं नाम बुंलायला जिखुनु मै गङानो बा भेजिटेबोलानो जोंनि देहानि थाखाय जोबोद बोर केलसियाम प्लास प्रटिन बेखौ जोङो मोजाङैनो मोननो हायो फारसेथिं सोरबा अ बा सहाबाय बा सोरबा बायदिया
औ।
नो माखासे नन भेज बुस्थुखौनो मोनजाया बेफोरबायदिनि थाखाय मानो बे बिजफिन आरो सोरनिबा देहायाव आइरन खम सोर सोरनिबा देहा सोरनिबा देहायाव बे बेफोरबायदिनो माखासे मोनफा मोनफा ओ खम जानानै थानाय माखासे आइरनफोरखौ बा बि टामिन फोरखौहाय जोङो मै मैगं थाइगंनि गेजेरजोंहाय मोननो हायो। दा जोंनि मानसिनि खुगानि सवाद जों सालायनि सु सुवाद नागिरो बेवहाय जों मैगं थाइगं हाय ओरैनो जाया। जा जोङो मोनसे साइन्स बेबादिब्ला जों मिथिनो हायो मैगं थाइगंखौ माखासे मैगंफोर खौ बांसिनै रुनानै बा बयल खालामनानै जायोब्ला साबसिन माने थावनायजों लोगोसे माखासे देहानि थाखायबो प्रटिनखौहाय मोननो हायो। नाथाय जों सालायनि बा खुगानि स्वादखौ नागिर नागिरनानै जोङो बांसिनानो रुनाय मैगंफोरखौ माब्लाबाबो जानो नागिर गिरा आरो मैगं खौ जायोब्लाबो ना बेदर नांदेर गौ सोरनिबा थाखाय। ना बेद दरजों मैगंखौ लगायनानैसो जायो। नाथाय मैगं गोजा जायोब्लादि बेसेबां प्रटि तिन मोननो देहानि थाखाय नैबेखौहाय साना ला बिसिनो खुगानि थावनाय बा सालायनि थावनायखौल' जोङो नागिरनानै जानायाव बेबादि बिनो जोंनि देहाया जेसेबां साखोन सिखोनै थानांगौमोन बेफोरखौहाय साखोन सिखोनै लाख खिनो-लाखिनो रोङालासिनो ओ जोङो सवार्ट बात थेस्टि थावनायखौल' नागिरनानै देहाखौहाय माने सानफा एफा खहा खालामनानैसो लाबोगासिनो दङ आरोना दा आंनि बुंथिनायावहाय बेनो दा बेनि सायाव नोंथाङा मा बुंबावनो सानो बेखौ इसे फोरमायनो हागोन आ दा आंनो
उम ओ बिद बिदिनो नोंथांनि बुंनाय बायदि ओ जोंनि साइन्सनि फ्रायथ' जो-जोंनि मानसिफ्रा माने बैफोर बुस्थुफोरखौ फल' खालामनो नागिरा साइन्सआवथ' बुंनाय दंखायोआनोसै माखासे गोबां रुल्सफोर दङ' आ माबे समाव माखौ जानांगौ आरो जाखांनायनि उनाव मा खालामनांगौ बेफोर दङ' दा ज दा मानसिफोरा माने बेफोरखौ फल' खालामजोबनो हाया मानसिफ्रा आरो किसुमान मानसिफ्रा माने बेफोरखौ माने एसेबां गामियारि मानसिफोरा माने बेफोरखौ मिथिया बांसिनानो उम गो-गोनांथि होनो नागिरा दा बेफोरखौ गोबां मानस फल' खालामनो नागिरा आरो दा औ बिदिनो बिदिनो जायो नोंथाङा बुंनाय बायदि मानसिफ्रा बांसिन खुगानि सुवादखौ नागिरो ना बेदरफोरखौ सानफ्रामबो जाबाय थाग्रा मानसिफोरबो दं जोंनि गेजेराव जायनि जाहोनाव जोंनि देहायाव थानाय नाङि फेटफोरा माने बारायनाय माखासे ओ प्रेसारफोरा बांद्राय जानाय बेफोरबायदि मानसिनि थै रोदाफोराव होथेनाय बेफोरबायदि बेमारफोरा बेदरफोरनिफ्राय जायो होननानै हमजायो आरो ओमफ्राय बेदर जायोब्ला देहायाव नांगौ जानाय माने देहायाव नांथारै माखासे फेटफोराबो बारायो बेनिखायनो ओहो आं सानो बेदरखौबो नांगौ समाव जानाया थिगानो खिन्थु
थिगानो खिन्थु बांद्राय जायैया मो
आरो ओरैनोथ' जोंहा ओ हाग्रानिफ्राय मोननाय माखासे गोबां ओ मा होनो फ्रेस मैगं थाइगंफ्राथ' जोंनि देहानि थाखाय जोबोद मोजाङानो दा नोंथांजों गोबां बाथ्रा सावरायबाय आरो गोबां बाथ्राफोरखौ मोजाङैनो मिथिनो मोनबाय दा जोंहा समाबो जाबायना नोंथां नोंथांजों सावरायनानै गोजोननाय मोनबाय उनाव लोगो मोन
दे बिदिब्ला नोंथां दिनैनि बे जानाय आदारनि सायाव सावरायनायखौहाय जों एसेयावनो दोनथ'लायदिनि।
औ औ।